हेलौ नोंथां। औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ दायो मा खालामगासिनो?
औ दं आं नोंथां ओरैनो जिरायनानै।
अ ओ बि जोंहा ओ मागो फोरबोनि सायाव साव सावरायनि दे दिनै
औ औ
खोनादों ना?
सा जानो थां औ खो खोनादों
मागो फोरबो होननाय बुङोब्लाथ' जों बयबो मिथिगौ ओ बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ मागो फोर्बोखौ हायो। फाय फालिबोदों मोन। ना सयै समनिफ्रायनो दा बेयो आबादजों लोब्बा गोनां। होननानै बुंजायो। दा मागो फोरबोखौ नोंथांमोननि। थिं माबायदि फालियो ओरैनो।
औ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनिया मागो फोरबो बुङोब्लानो जोंनिया फिथा सौराय जानाय नङा होमबा नोंथां।
औ।
औ ओं बिदिनो मागो फोरबो ओ जेन'बा मागो फोरबोनि बे मागोनि जेन'बा फिथा ओ सावनायनि ओ जेन'बा सानसे सिगां जोङो बिदिनो फिथाफोर। खौ ओ जोङो गिबियावनो सोमना लाग्रोनानै जेन'बा देयो नङा होमबा नोंथां। फिथा सावनो थाखाय। औ बिदिनो। ओ देखांना लानानै जोङो बे देखालिनोजों ओ फिथाखो खौ खावो मोनाफोराव बिदिनो बिदिनो मागो फोरबोनि जेनेबा ओ से खालार खालि जों बेखौ जेनेबा फिथाफोरखौ खावनो मोना होननाय नेम द आरो नोंथां जोंनिथिं
हम
मानोना बे ओ बे से सानखालि जोंनिया बिदिनो ओ जोंनि न'खराव जानानै थांनाय जेनेबा रुंसारिफोरनिसिम जों बिब्दिनो ओ बिसोरनो फिथा सौराय बावो आरो बिसोर जा जौ से जुमाय। जा लोङो जों बेफोरखौ बावो आरो नोंथां ओ नोंथाङा खोनादों ना।
दा जोंनिथिंबो। मागो फोरबोखौ नोंथां बुंनाय। बायदिनो फालियो दा। मागो फुस दाननि। जोबथा सानखालि ओ। जोङो हराव। बेवहाय बिदिनो लावखार ओंखाम जायो दा लावखार ओंखाम जानाय। थाखाय जोंहा बेलागु। गुर लुनांगौ जायो दा बेलागु। गुर लुनो थाखाय गोबां साननि सिगांनो। जोंहा गिबिनो नारा। बा खासे हाग्रा बेबायदि। हानानै दोन। खायो आरो बेबायदिनो औवा दानानानै। लुयो बेलागुर लुयो आरो ओमफ्राय बेयावनो हर। थाला मोसा। मोसायो रंजायो। ओमफ्राय बिदिनो अखा नायै सोरां सि। सोरांसि माने से थारिखखालि सोरां-सोरांसि। माने राव। बो नुयै-नुयै सिगां दुगै स्रांना। सोबस्रां माने बेलागुरखौ सावनाय हुदा दङ। आथिखालाव बेफोरो एसे खमायबाय। थेवबो गामि। ओनसोलाव दाबो। एसे एनै बेफोरो सोलिगासिनो दङ। ओमफ्राय जे अब्ला जोंहा फिथा सौराइ एन्थाबफोरनि बाथ्रा फैयो अब्ला जोङो सानसेजो माने सो सैत्रनि जोबथा मास औ पुस स्निजोब थानानावनो जोंहा मा खालामो ओ बे माइरंफोरखौ बा माइब्राफोरखौ जोङो सुनानै आरामनो दै सरहो होनानै उवालाव जोङो बेखौ देनानै अन गुन्दै खालामनानै लाग्रो लाग्रोयो बयबो बे मोनाबिलियावनो मोनाबिलि बेलासि बेलासि सम बा माबायावनो ओमफ्राय बेबायदिनो बयबो देखानानै लायो दे खाना लानानै उनावहाय बिदिनो ओ अखानायै मागनि गिबि बे सेथि सान बे ओ सोरां सोरांसि समाव बयबो नखराव माने बे देरखाना लानाय अनखौ माने फिथा लारु सिथाव बेबायदि सावो ओमफ्राय बेदिनो बर' आइजोफोरा माने
औ
खोमसि सोरांसि समावनो बे सेथ थि सानाव मागोनि बे गोबोरखि लानानै सानजा थानाय बाख्रियाव बिसोरो लिरथुमो बेबायदि खालामोबालायनो बाख्रियाव थानाय माइआ माने बथिक माने बुं आबुं जानानै थायो बा माइनावा जेरावबो थाङा बेयावनो थायो होननानै फोथायनाय दङ ओमफ्राय ओ बेबायदिनो बिथांमोना थ जेनेबा सेथि सानावहाय बे सिथाव लारुफोरख खौ जालायो न'खर न'खर थांनानै ओमफ्राय इदिनो सा लोंलायो बेबायदिनो मागोआ माने जोबोद रंजा बाजायो बारलाङो आरो। दा नोंथांमोननिथिं बेबायदि ओ नोंथांमोनसिबो ग्रोम ग्रोम सोलियोखोमा नखर नखर बिदि हाबलायनानै माने फिथा लारु जालायनाय हा
अ नंगौ नोंथां।
औ।
थिग नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि जिंसों बिदिनो सोलियो नोंथां। बिदिनो जेनोबा जोंनि बे मागो फुजाखालि जों बिब्दिनो गामियाव थानसालि थानायाव जोंनिया थैयि बिब्दि बावनाय नेमखाान्थि दोङ आरो नोंथां।
औ।
औ बिदिनो नोंथाङा मिथिनाय बायदिब्ला जेनबा फिथाफोरखौ जेनबा बिदिनो मा मा माइरंजों ओ खावजायो जेनेबा संजायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ फिथाफोराथ जेनेबा फिथाखौ जोङो बे लकेल माइरंखौनो देनानै मानो बानायनाय जायो। ओमफफ्राय लारु बा एनथाब बा माइ ब्रानि माबा हमनोबा जोङो। माबा खालामनांगौ माइब्रा माइरंखौ बेखौनो जोङो देनानै बेखौ सिथावफोरखौ लारुफोरखौ सावनाय जायो आरो। ओमफ्राय मागोआव मोनसे गोनां बाहागो दंबावो माने जोंना बे सेथि सानखालि सोरांसि सोरांसे माने सोरांजोबि समावनो फुङाव सिखारनानै माने खोमसि खोमसि बे जेसेबांबा माने न'आव जाग्रा फिथाइफोर दङ बेखौ जोङो जिगाबजों खानाय नुनो मोनो आरो माने बेबादि खायोबालायनो माने जायफ्रा फिथाइ थाइदों बियो बांसिन थायोनो आरो जायफ्रा फिथाइ थायाखै बेफोरबो माने फिथाइआ बुरजा थायो होननानै फोथायनाय दं आरो बिनि ओंखायनो बे मागो दाननि सेथि सानाव सेथि सानाव सोरां सोरांसि माने न'खरनि बिगोमाया बेबायदि खानायखौ नुनो मोनो आरो। दा नोंथांमोननिथिं बेबायदि हुदाया दासि बो दंना गैलिया?
ओ बुंनो थाङोब्ला ओ नोंथां मोनथिं जा नेम बुंदों बिब्दिया जोंनिथिं ओ आं नुनो मोनाखै आरो नोंथां। माने गासिबो गामियाव आलादा आलादा नेमखान्थि दोङो नङा होमबा नोंथां? औ ओ खोनादों ना नों आ औ। ओ नोंथाङा मिथिनाय बायदि। दा जों औ नोंथाङा मिथिनाय बायदिब्ला जों जेन'बा ओ बर' ओ जेन'बा न'खरफोराव ओ मा मा मुंनि फिथा सावो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
फिथा सबाय
औ। जेनेबा नोंसोरनि न'खराव एबा नोंसोरनि गामियाव
औ बिनो जेनेबा जोंनिया ओ था जानोबा ओइ फिथा लावदु होनोमोन सिगां ओमफाय दा फिथा लावदुम ओ हमालासिनो आथिखालनि ओंखारनाय फिसा फिसा माबाजों फिथाखौ खौ जेनेबा मा माइ माइरं माथाखौनो माने देनानै बेखौ खा खालामनाय जायो ओमफ्राय जोङो लारु एन जोबाथ' माइरंखौ देनानै सा सावनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो जोङो बेवहाय फिथाफोराव बिदिनो सि सिबिं होयो ओमफाय मालाबा जोङो बे एनथाब बावहाय नालेंख खलनि जोङो सावनानै जानायख नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां औ जोंनिथिंबो ओ थिग नोंथाङा होननाय बाय दिनो जेनेबा जों फिथाखौ जेन'बा बिदिनो ओ माथानि माथानि माइरंजोंबो संजायो बिदिनो माइब्राजोंबो संजायो नङा होमबा नोंथां? बिदिनो जेनेबा माइ ब्रानि ओ बुंङोब्लाथ' बिदिनो थावनि एनथाब बिदि ओ जेन'बा आथा आथायासो थावनि नङाबा एनथाब फिसा जायो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो बिदिनो ओ नर्मेल माइरं जेनेबा माथानि बुङोब्लाथ' बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बाय दिनो लावदुम फिथा बेफोरखौ सावनाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो मागोआव गोबां रो खोमनि ओ फिथा हावो जोंनि गामि एबा ओनसोलाव आरो बिदिनो नारेंखरनि लारु आरो सिबिंनि लारु अन गुन्दैनि लारुफोरखौ ओ खामनायखो ओ खा बिदि ओ बानायो आरो जोंनि गामि एबा ओनसोलाव बिदिनो ओ मागो बुंङोब्लाथ' नोंथां उम मागोआवथ' बिदिनो दाब दाब जायगा एबा दाब दाब ओनसोलाव बिदिनो ओ बिदिनो उम फुजा मेला बायदि जायो जेनबा मोसानायफोर बादायलायनाय बिब्दि आरो मागोआव बिदिनो खेलाबो होयो जोंनि गामियाव गामिनि ओ सुबुंफोरानो लोगो नांनानै ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बिब्दि मागो फोरबोफोराव बिब्दिनो खेला माइबाफोर रंजानायफोरखौ दादों नामा नोंथां?
अ जोंनिथिंबो दङ बेबायदि दा मागोआ सिगां दुब्लि बारियावल' फालिनाय जायोमोन आथिखालाव बियो जौस्रांनि महर मोनफैबायव माने बेबायदि खालामनाया इसेबां गोबाव जाया खैब्लाबो बियो मोनसे ओ मोजां हाबा होननानै बुंनांगोन मानोना आथिखालाव हाय गावबा गाव गामियावनो बि खौहाय जौस्रांनि महर होनानै बेयाव गथ'फोरनि थाखाय खारनाय बादायनाय बा सेंग्रा सिख्ला फोरनि थाखायबो बेबायदिनो ओ खन्थाइ आवरायनाय बेबायदिनो ओ सेंग्रा बोराइ बिदिनो फुटबल जोनाय माने मागो खौ मागोनि नामावहाय बेबाय दि गामियावनो बादायनाय होनाया गामिनि खौसेथिखौ लाखिनायजों लोगोसे इयुन जोलैफोरनि थाखोमानाय रोंगौथिखौ माने दिहुनना लाबोनाय बेखौ खालामनाय जा खालामदों आरो लोगोसे जोंनि जि माने दोरोङारि मागो बे फालिनायाबो थाबाय लोगोसे जोंनि गेजेराव गामियाव गावजों गावनि खौसे थियाबो थाबाय लोगोसे जायफ्रा उन्दै उन्दै गथ' फोर बिथांमोननि ए माने गोसोआव थाखोमानाय बा बिथांमोननि माने सिङाव थाखोमानाय जि टेलेन्ट बा रोंगौ थि बेखौ जोङो बे बादायलायनाय होनायनि गेजेरजों जोङो नुनो मोनो आरो दा बे खौहाय जोङो साबसिननिफ्राय साबसिन खुंलांनो हा हायोब्ला माने मोजां आरो जोंनि थाखाय
ओ बिब्दिनो जोंनि गामिफोरावबो बिदिनो मागोफोराव जेन'बा गामिनि ओ ओ मानसिफोरखौ बिदिनो सासे सानै बिब्दिनो जेनेबा मागोनि मुङाव बिब्दिनो आलासि ओ जानो लेंनायखौ आं नुनो थांदों आरो नोंथां जेन'बा माग गोनि सम बिदिनो फिथा सौराय जालायनो लेंनायखौ नोंथांमोननियाबो बिदि ओ लिङोबा लिङो नामा नोंथां? आलासि जानो जेनेबा मागो समाव फिथा सौराय जानो?
थाव लारु एन थाबफोरखौहाय गावनि सिनायनाय मानसिफोरखौ बा गामिनि नुसुंसोनि मानसिफोरखौ बा गावनि सोमोन्दो खुरमाफोरखौहाय लेंहरनानै बिदि लारु सिथाव बा साहाजों - होनाया सिगांनिफ्रायनो सोलिबोदों आरो दाबो सोलिगासिनो दङ ज' ज' जालाय लायो दा बिनि गेजेरजोंहाय नियाव थानाय बा खुरमाफोरनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थायो आरो
औ।
जों बिथांमोननि गेजेराव अनलायनायनि बान्दोआ गोरासिन जायो । आरो लोगोसे गावसोर मा मावनो थांखि लादों बे खौबो बिथांमोना बे ओ एन्थाब फिसा जानायनि गेजेरजोंनो सावरायलायो आरोना बेयो मोनसे मोजां नेमखान्थि होननानै बुंनो नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला जोंनिया समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां
औ औ दे बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै सावरायनायखौ औ